जि हा औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खालायगासिनो दङ दालाय?
दायो ओरैनो दं नै जिरायनानै
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव ओ फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना ओरैनो दङब्ला।
हागोन नोंथां औ
अ होमब्ला बिदिबा जों मोनसे आयदानि सायाव ओ जों जाखिनि मोनदांथि जाखिनि मिथिगौ बिनि सायाव फंनैसो सावरायनि
औ नोंथाङा सावराय जागोन नोंथां।
दा बिदिब्ला जोंनि ओ बे टपिक बा आयदायानो जाहैबाय जोंना ओम बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लों नाय एबा ओंख्रिफोरनि सायाव जों सावरायनो ओ सावरायनो सानदोंमोन
औ सावराय जागोन नोंथां
औ दा जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा बेवहाय जोंहा मोनसेल' नङा बेवहाय जोंहा गोबां दङ बर'नि माखासे ओंख्रिफोर दा बैफोर ओंख्रि ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथाङा बबे दोरोङारि ओंख्रिखौ साबसिन मोननो बा बबे दोरोङारि ओंख्रिखौ नोंथाङा नोंथाङा मोजाङै मिथिगौ बैनि सायाव फंनैसो ओ फोरमायना होदो
औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनब्लाथ' आङो गोबांथार दं जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव जेरै
अनलाजों दाउ नार जिजों अमा मेजेम सबाय साम' बिदिनो नाफाम बिदिनो गोबांथार बेफोरनि गेजेराव आं गोथावसिन मोननाय होनोब्लाथ' अनलाजों दाउखौनो आं गोथावसिन मोनो लोगोसे नार्जि अमाखौबो गोथाव मोनो नोंगौ बांसिन गोथाव मोनो होनना सोंदों ना नोंथाङा बिनि बेलायाव बुङोब्ला आं अनलाजों दाउखौनो बुंगोन आरो जोंहा अनलाजों दाउखौ संनायाव बोरै सङो बोरै मायो होनब्ला जोंहा अनला ओंख्रि सङो संनो थाखाय जोंहा माइरं नांगौ जायो माइरंजोंसो अनला ओंख्रि संनाय जायो नालाय
उम नंगौ नोंथां
जोंहा माइरंखौ उवाल आव देना लानांगौ जायो गोदो गोदायनि समावथ' जों गोदो गोदायनि समाव जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंखौ उवालावना देनानै ला सुगोरनानै एसे फोरानस्र'नानै दै गसर होनानै जोंहा उवालाव देनाय जायो दोहो दोहो गुन्दै खालामजासे देनाय जायो
बिनि बिनिनिफ्राय जोंहा संनाय जायो आरो जोंहा अनला अनला ओंख्रि संनायाव जोङो खारैनि गोनांथि जायो खारैखौ बोरै मोनो होनो ब्ला जोंहा खारैखौ थालिर फस्ला बिदिनो सबायाइ सबायाइनि सावनाय बेफोरजों जोंहा खारैखौ मोननाय जायो आरो खारैखौ मानो होनांगौ होनना बुङोब्ला जोंहा खारैखौ रुइनायनि बा मिलौनायनि थाखाय अनला ओंख्रियाव होनाय जायो
औ
जोंहा खारै गैयाब्ला माने अनला ओंख्रियानो जाया होननानै बुंजायो जोंहा अनला ओंख्रिखौ दा बरनि दोरोङारि बिब्दिनो संनाय जायो आरो
ओम ओम
बरनि दोरोङारि ओंख्रि बे अनलाखौ जोंहा गोबांथार आइटेम दाउनि अनगायैबो जोंहा मेवाइ मेवाइजों संनाय जायो
ओम ओम
बिब्दिनो दाउ फेन्दा बेफोरबायदि माखासे बासिखा बिबार बेफोरबायदि माखासे मैगंफोरजों संनाय जायो
ओम
बेफोरबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो गोदनि समाव अला ओंख्रिखौ बि बिदियैनो संनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय एसे गोरलैसिनखौ आं नुहुरो बोरै होनोब्ला जोंहा सिगांनि समावथ उवालजोंसो माइरंखौ देनानै अनला ओंख्रि संनाय जायोमोन नाथाय अरदाबावो संनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा आथिखालनि गोनोखो जुगाव जोंहा अनला बे माइरंखौ देनो थाखाय जोंहा गोबांथार रोखोमनि मेसिन ओंखारबाय जेरै मिक्सार मेसिन बेफोरो बेफोराव जोंहा मिक्सार मेसिन फोराव जोंहा गुन्दै माइरंखौ गुन्दै खालामनानै गोरलैयैनो खस्थ खालामा लाबसिनो दसे समनि गेजेरावनो जोंहा अनलाखौ देनानै लानो हायो
औ नंगौ
बिदियैनो जोंहा गेसफोराव संनानै जोंहा खस्थ गैयालाबसिनो गेसफोराव सो सङो आजिखालिथ लोगोसे जोंहा खारैफोर मोनस्लाबाबा जोंहा अनला ओंख्रि संनायाव सदा बाहायनायखौबो जों नुनो मोनसै
नंगौ नंगौ
सदाजोंबो अनला ओंख्रि गुरै खालामनो हायो नालाय मिलौहोनो हायो लोगोसेनो जोंहा बेफोरबायदिनो जाहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बर'नि दोरोङारि ओंख्रखौ गोथावै सं संनाय जायो। बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला होनोबा जों बर'फोरनि बयनिबो, बियो मोनसे, गोथावसिन बा फेब्रेट खारो बे ओंख्रिया । लोगोसे जोंहा नाफाम नाफामखौबो आं गोथाव मोनो नाफामखौ बोरै बानाय होनोब्ला जोंहा नाखौ बबेबा बिलो बा दैसा दैमाफोराव सारनानै लायो बा सारनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आदब बै जोंहा नाखौ हमनानै लाबोनानै जोंहा सानदुंआव माखासे सान फोराननाय जायो फोराननानै जोंहा सान्दुङावल' नङा जोंहा अरखिफ्रावबो अर फोराननाय जायो अरफ्राव फोराननानै जोंहा वाल्दआव देनाय जायो बे नाफाम देनायाव जोंहा नाफामजों नाजों, थास' गोसोम मारो खायफा खुमब्रा खौ दे-देफा देग्लि फानाय जायो। खायफा खायफा खुम्राखौबो देनाय जायो बिनि उनाव जोंहा औवा हासु आव थालिर बिलाइ मथायनानै देखांनानै मिहि मिहि देखांनानै जोंहा औवा हासुङाव थालिर बिलाइ मथायनानै, सोनानै दोननाय जायो । नै नै दान बा थाम दान बिदि सोनानै जोंहा नाफामफोर जानाय जायो। जोंहा बेफोरबायदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जोंहा गुबुन गोबा-गोबांथार गेदेर गेदेर हटे-हटेल बा रेस्टुरेन्टफोराव फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै फालांगि खालामनानै गोबां रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनसै नोंथाङा बर'नि देर रोङारि ओंख्रिफोरनि गेज ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन, नामा?
उम हागोन नोंथां हागोन। दा दानि बावैसो नोंथाङानो दोरोङारि ओंख्रिनि बागै फंनैसो बुङोब्ला बे दोरोङारि ओं ओंख्रि सोदोबाव जोंहा गोबां माने ओंख्रि बेफोरा माखासे हाबसननानै दंजोबो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होननानै माखासे मुंदांखा ओंख्रिबो दङ जेराव जों ओ सिगांनिफ्रायनोबा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दासिमबो जाबाय थानायखौ। दा बिनि गेजेराव नो जोङो बुंनो थाङोब्ला दहाय नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा अनलाजों दाउ ओ ओमफाय सबाय साम' नारजि अमा नाफाम बाथोन आरो बिदिनो जोंहा अनलाखौ अनला मेवाइ अनला बासि बिफार आरो अनलाजों बिदिनो एखे माने बायदि बायदि होफादेरनानै होलानानै जों जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
बेफोरनि बिथिङाव जोङो ओ नोंथाङानो दहाय बुंलांफ्रामजोबबाय जोंहा दा ओ मा होनो नाफाम बानायनायनि बागैबो बुंदोंमोन दा नाफाम बानायनाय आरो बिदिनो माखासे दोरोङारि ओंख्रि बानायनाय बा संनाय बेफोरो माने जायगा लायि जायगा माने ओ बानायनाया माखासे आदब खायदाफोरा माने सोलायो माने बेलेग बेलेग जायो माने गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन बिदि सङो आरो बा बानायो आरो। औ दा बिदिनो दह नोंथाङाबो बुंनानै बिदिनो ना नाफाम दा बे नाफामखौ माने आंबो जानानै मोजां मो ओ ओंखामजों ओंखामखौ बांसिन जानो हायो बेखौ जाबा दा जोंनि ओनसोलाव मा होनो नाफाम बानायनायनि माखासे आदब खायदाफोरा फोरखौ आं बुंनि बिदिनो जोंहा ना फाम बानायनो थाखाय माखासे नानि गोनांथि जायो मइेनलि दा जों नाखौ ओ माने बबेबा दंग' जाम बेबायदिनि फ्राय जोङो हनानै सारनानै हमनानै गुरनानै लानानै फैनाय जायो आरो जिखुनु माबा मोनसे आरोुजखुनु मोना जाबाय। होबानो जाबाय दा जोंहा ना नानि बिथिङावबो जोङो ना फिथिख्रिखौ बांसिनै जोङो बा ना मावा ना फिथिख्रिखौ जोङो बांसिनै माने बै मा होनो नाफाम बानायनायाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनसिनो आरो औ। दा बिदिनो जोंहा नाखौ लाबोनानै नानि माखासे जाथाव जायै माने खिबायदि बिसिना साबायदिखौ गारनानै साफा सुनानै बिदिनो जोंहा साननैसो सानदुुंव फोराननानै नाया जेब्ला रानगोन अब्ला जों नाखौ रानखांनायनि उनाव जोंहा बर'निनो मुंदांखा दिंखि उवाल होननानैबो मिथियो। बेवहाय जोंहा दि ग्लिनानै गुन्दै खालामो आरो दा बेयावनो जोंहा ना गोजा गया माने ओ थास' बे थास' गांखं खौबो जोङो जिरना लानानै दैजों दोखो दोखो देग्लियो आरो ना नोंथां। जेब्ला देयै देयै देग्लिनानै थास' आरो बे नाया मोजाङै गेब्लेजोबगोन अब्ला गेब्ले गेब्लेेजोबखांबा जों नाखौ एरनसिगोन आरो उवालनिफ्राय एरननानै जोङो औवा हासुङाव सोनानै बे औवा हासुंखौबो मोजाङै गोरा माने माथेनानै दोनो आरो जाहाथे बियाव बार हाबनो हाया बा बार ओंखारबोफिनो नो हाया गेस ओंखारबोनो हाया आरो बिदिनो गोरा माथेनानै जोङो बबेबा ओंखाम संग्रा इसिं न'आवहाय बबेबा खनायाव दोनो आरो बा आलायनानै दोननाय जों नुनो मोनो आरो बिदिनो आलायनानै जोंहा गोबाव सम सम बिदिनो दान मोनसे दान मोननै बा मोनथामा लागै नांगौ जायो। बिब्दिनो माने इसेबां गोबावदो इसिबां माने नाफामनि गोथावा माने टेस्टआ बारासिन जायो आरो नोंथां औ बिदिन जोङो बिदिनो दान मोननै मोनथामनि उनावहाय जोंहा बेखौ जामुंजों लोगोसे दिहुननानै एसे एसे माने एवनानै बाथोन महरै जों ओंखामजों जाफानो हायो आरो नोंथां। दा बेफोरबायदि जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो दासिमावबो नुगासिनो गोदोनि समावथ' बिफोरनिबागै बारा फालांगि सलियामोन आरो आमफ्राय दा बेफोर दा बेनि बेजोंबो जोङो हटेल रेस्टुरेन्टफोराव फालांगि फालांगि सलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नंगौना नोंथां औ दा बिदिब्ला जोंहा स समाबो जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथांजों बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो औ दे।